हेल'
ओं खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांदों दसे सम माने बै ओ बर'फोरनि दोरोङारि ना हमनाय फोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमाय अ माने रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा होनबा सुंद'यै फोरमायना होनाय नोंथांमोननि जायगायाव एबा ओनसोलाव मा रोखोमै दोरोङारियै ना हमो ना गोदान मुगाजों गोरोबनानै ना हमनाय खौ नोंथांमोना नोंथाङा नुनो मोनो
नंगौ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बेबादिनो आसस्रा जे फोर बाहायनानैबो जोङो सारनानै ना हमनायखौ जों नुयो
बेबादिनो आरो आइजोफोराहाय अबावबा बिलो बा फुख्रि बा दुब्लिफोरावहाय जेखाइजों ना गुरनाय बेफोरखौबो जों नुयो दाबो
आरो बेबादिनो जोङो ख'खा सानानैबो जोङो ना हमनायखौ नुयो आरो जोङो सेन सायो
नंगौ नोंथां थारैनो
जोङो फासि जे सानानैबो बे ना हमनायखौ जों नुयो
औ नंगौ नोंथां
नंगौ बेबदिनो जोङो आरो फुख्रि फोरखौ जोङो दानियाथ' गोदोनि दिनावथ' सिलिजोंसो सारोमोन नालाय फुख्रिफोरखौ मेचिनबो गैयामोन नाथाय दानि दिनावथ' आथिखालाव मेचिन ओंखारबाय बेबादिनो जोङो मेचिनजों दैखौ सारगारनानैबो ना हमनायखौ नुयो बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायनानै ना हमो आरो नोंथां बेबादि दिनो जोङो फ फल'फोरजोंबो जोबनानै हमो नाखौ औ बेबादिनो जोंनि खाथि खाला जेरैहाय दुब्लि दैमाफोरावहाय जोङो। हमनो थांनाय जायो आरो नोंथां। दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायबाय। बे माइ सिं सिंफोराव नाफोरा ज' ज' जानानै थायो सानदुं गोसाबा। बेफोरखौ जोङो आखाइजोंनो हमनानैबो लाबोयो आरो नोंथां। बेबादिनो आलि ख'ना ख'नाफोराव। सानदुं गोसायाव नाया ज' जानानै थायोना। बेफोरखौ हमनानै लाबोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा होमबा बुंनो हागोन ना जेनेबा नोंथांमोननि बै जायगायाव। ना गोबां रोखोमनि। जेनेबा गोदोनि बायदिनो होनबा ओ खायफा नाफोरखौ हमनो थाङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ मा माने ओ बै ना हमनायनि आदबा माने सोलायबाय एसे ना बे। ओ सारना जानाय। आङो बैफोरखौ जेनेबा जेखाइफोरजों दाबो ना गुरैनायखौ। जोंनि जायगायाव नुनो थाङो। आरो खबायाइफोरावनो बे बे नाखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो फिसा फिसा जायगाखौ दाबो। जोङो। जेनेबा मोनसे फिसा फुख्रिफोरखौ जों सिलिदिनो सानायखौ दाबो नु नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बि बिदिनो जोंनिया नादां ग्रुपनियाबो बिदिनो औ।
जों सारनाया
जेनेबा नोङो फिसाफोरखौ ओ माबाजोंनो सिलिजोंनो सारजागोन सारो दाबो जोंनियाव औ बिस्रा जेनेबा दुब्लिफोरावनो बिदिनो। जोंनिया दैखर माने फिसा बिदिनो दै थानाय जागोन। थायोना नानलाय बेफोर जायगायाव। औ लङाफोर लङाफोरावबो जोङो ना मोनो। औ बैफोर जागाफोरावबो जेनेबा सिलिफोरजोंनो। जोङो सानायखौ नु
नंगौ बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि। नाफोर मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो। ना गोरै नास्राय ना बोथिया। ना फिथिख्रि ना मावा। बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो जेरैहाय बिगुर गैयि ना मागुर सिंगि थरेना बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय नाफोरखौ हमनायखौ नुयो नोंथां नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
होम नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो ना हमनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव दाबो जोङो सेन सानायफोरखौ नुनो मोनो आरो सेन सानानै औ हराव सेन साना दोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ सेन साना दोनो आरो सेन सानानै जेब्ला ओ फुङावनो नायनो थाङो आरो बेखौ बेनि अनगायैबो दै माखासे जाबाथाय जोंनिया खखा फोरबो जोङो सानानै दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि माने जोङो ओ आदबफोर बाहायनानै जेन